हेल'?
औ नोंथां।
औ।
औ नोंथां ओ आङो गामि आरो नोगोरनि फारागथिखौ सावरायनो होननानै नोंथांनो फनखौ खालामनाय जादों। सावराय जागोनना नोंथां?
सावरायनो हागोन।
औ। गामि आरो नोगोरनि फारागथि होनबाथ' जोङो गोबां नुसै। गोदोनिफ्रायनो जोङो गामियाव थानानै संसार जाबोनाय। दायो लासै लासै बयबो नोगोरारि जानो हमबाय। थेवबो जोङो गामियाव माबायदिमोन बा दायो नोगोराव माबायदि जाखो आबहावाया गामिनिया माबायदि नोगोरनिया माबायदि ओ नों थाङा एसे बुंफोरग्रोना होनो हागोन नामा?
औ माजां थि जिथुनाखि आंनाव जिथुनाखि मोन्दांथि बे मोनदांथिखौ आं फोरमायना होनो हागोन।
औ औ नोंथांनि मोनदांथि खौ जाखिनि मिथियो बेखिनिखौ ओ फोरमायनानै होदो दे नोंथाङा हानायखिनिखौ।
नंगौ। जिथुनाखि नोंथाङा बुंदों नोगोर आरो गामिनि फाराग। नंगौ। जोङो आंबो सासे गामियारि सुबुंसो होननानै बे समाव बुंनांगोन। नाथाय नाथाय टाउननि हिसाबै आं इसेबां नलेज गैया हब्लाबो आङो जिखिनि मिथिगौ बे जिखिनि नुबोदों बे खिनिखौ आङो नोंथांदों फोरमायलायनो होननानै जोङो आं फोरमायलायनानै होननानै बा नोंथांन' जेनेबा आंनि मिथिनायखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनो होननानै सानबाय आरो। नंगौ। जों गामियारि हिसाबै जों गामियारि हिसाबै जोङो उन्दै समनिफायनो जोङो गामियाव थाबोदों। जोंनि आबै आबौ हादान सेफायजेनदों। जेब्ला गामि ओनसोलनि गामि ओनसोलनि सुबुङा टाउनाव थांनासो सहर जाहैदों नालाय।
नंग' दा।
उन गोदोथ' गोदो-गोदोथ' टाउन गैयामोन। गामि गामि ओनसोलसोमोन। नाथाय
लासै लासै जौगालांनाय जौगानायनि गेजेरजों माखासे टेकनिकेल मु-मुगाया जौगानायनि गेजेरजों दिनै बेफोरबायदियाव सफैदों नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय मा खासे टाउन सहराव हा बायनानै थाहैनाय एफोरबायदि
हाबा हुखाबा बेफोरबायदि हुदाफोरा बे समाव सोलिगासिनो दंमोन। नंगौ गामि ओनसोलनि फाराग आरो गामि आरो टाउननि जुथुनाखि फाराग होननानै बुङोबा नैबे मोनसेखौ बुंनांगोन जे
गामि ओनसोलाव जोङो गोग्गो दै मोनलोङो, गोग्गो। जों बारहावा मोनो गोग्गो जों जामुं मोनजायो। जोङो जोंनि माइन्डआ जोंना फ्रेस थायो। जोङो माखासे गोग्गो मुवा जेरै जोङो हाग्रानि मैगं थाइगं जेनेबा न'निनो जिखुनु मोननाय जिथु दा दैज्लां बोथोर न'आवनो जिथुनाखि जोङो दैज्लां बोथोराव जों जिथुनाखि दैज्लां बोथोर जिथु दा थास' होननानै बुंनांगोन थास' आथिं थास' बिबार दिंखिया औवा मेवाइ
थाइजौ खान्थाल बैफोर बुस्थुखौ जोंना दा गामि ओनसोल बाय गामि ओनसोल हिसाबै जोङो फ्रेस फ्रेस मोनजायो।
मोनजायो औ।
टाउन सहर होननाय लोगो टाउन होननाय लोगो-लोगो जों टाउनाव जोङो बायो नाथाय बायो नंगौ ना नाथाय जोङो खान्थाल थाइसेखौ जों बायो थास' बिथख्रिखौ जों बायो नाथाय जोङो बै थास' बिबारा माब्लानि एबा माब्ला खानानै लाबोनाय बियो
ओम आरो माबे जायगानिफ्राय खानाय औ।
औ बेयो सानबसे जाखो हयथ' दिनिबो खानाय जानो हाग हयथ' मोयनिबो खानाय जान हौ हयथ' दाखालिबो खानाय जानो हागौ। दिनैनि मुगायावथ' जोङो माखासे बे फोरखौ जोङो इजियैनो गोथाङै जा लाखिनो हायो जायनो फ्रिसनि-फ्रिसनि हेफाजाबजों जोङो मैगंफोरखौ गोथाङैनो लाखिनो हायो बिनि थाखायनो जों माखासे गामि ओनसोलफ्राव जोङो थायोबाथाय माखासे मोजां बारहावाफोरखौ जों मोननो हायो। माखासे गामिनि जिथुनिखि सम गामिनि जिथुनाखि खौसेथि बेयो आलादा आरो टाउननि जिथु जिथुनिखि खौसेथि बे आलादा जिथुनाखि गामियारि संसार जानाय बे आलादा आरो टाउननि बिसोरनि संसार जानायनि आलादा नंगौ जोङो टाउनाव जुदि संसार जानोबा गोबां जोंनो रांनि जोंहा गोनांथि जानानै फैयो। जायनि जाहोनाव नोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ जोङो बायनांगौ जायो। जेरै जोङो बननिफ्राय लानानै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै माखासे जोङो माइरं दैरं माखासे बेसादफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि जों बायनांगौ जायो। माखासे संसार जानायाव गोबां रांनि गोनांथि जायो होननानै आं बे समाव नुहुरो आरो टाउन सहराव जों जुदि रायजो जायोबा बे जों गामि ओनसोलाव जुदि रायजो जायोबा फ्राय जोङो माखासे ल' बाजेटआवनो खम बाजेटावनो माखासे जों बिथ'लायनानैबो जोङो मोनजायो एबा मोननो हायो। नाथाय जोङो टाउन सहुरावनो बेफोरबायदि जों बिथ'लायनाय खौ जों नुनो मोना जायनि जाहोनाव जोङो दिनै माइरं बोथिसे हर आंनो मैगं बोथिसे हरथ' आंनो सापाट गैया सापात हरथ' बेफोरबायदिखौ जोङो टाउन सहराव बेफोरबायदिखौ जोङो लांलाय लाबोलाय खालामनानै बिदि लांलाय लाबोलाय खालामनानै बायदि संसार जानायखौ जों खम नुनो मोनो। टाउन सहराव जोङो इसेबां खौसेथिखौ जों नुनो मोना टाउन सहराव मानि थाखाय खौसेथिखौ नुनो मोना होननानै बुङोबा। टाउन सहराव जाहैबाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे सुबुं अनजिमाया फैनाय।
औ।
जेरै गामि दरसे खौसे खौसे रायजो गैया। दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे बै गुबुन दाबसेनिफ्राय सासे फैनाय बै गुबुन दाबसेनिफ्राय सासे फैनाय बै गुबुन दाबसेनिफ्राय सासे फैनाय। बेफोरबायदि माने बेनिखायनो माने टाउन सहराव माखासे जेंना जेंसि फोरा जाबाय थायो माखासे मिलायलाया मिलायलायिखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जों गामिनि बायदि जों उन्दैनिफ्रायनो जों नुबोबाय थानाय उन्दैनिफ्राय जों संसार जाबोबाय थानाय बेफोरबायदिखौ बिदिखौ जोङो टाउन सहराव नुनो मोना मानो होनबा टाउन सहराव जाहैबाय बैनि सासे बैनि सासे बैनि सासे फैनासो मोनसे गामि जाफैनाय।
बेनिखायनो बेनिखायनो टाउन सहराव खौसेथिखौ खौसेथिखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो जों रानलायना जानाय बा जिखुनु हाबा हुखा मेल मिथिं बेफोरबायदियाव जों माखासे खौसेथि गैयिखौ जों माखासे नुनो मोनो आरो जोंनि टाउन सहरफोराव बेनिखायनो जोङो गामि ओनसोलावनो थानांगौ गामि ओनसोलावनो जोङो। मोजां गामि ओनसोलाव जुदि थायोबा जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जेरै गारि मथर महरनि टाउन सहराव गोबां गारि मटरनि धुला बालानि गोबां प्रब्लेम जायो। जायनि जाहोनाव माखासे धुला बालाजों लोगोसे माखासे बेमार आजाराबो जोङो बेमार आजारबो जायो। बेनिखायनो गामि ओनसोलफ्राव' जों थानांगौ गामि ओनसोलाव जों थाबाथाय माखासे नेचारेल भिउ जायखौ जोङो गोगो बार गोगो देहा गोगो मैगं थाइगंखौ लानानै गोगो मुवा बेसादखौ जोङो जेरै ना मैयानो होन गासैबो बुस्थुखौनो जोङो मोजाङै मोनजानाय जायो। आरो माखासे बारहावानिफ्राय जों जानगाराव थानो हायो। दा नोंथाङाबो बेनि बेलायाव माखासे टाउन सहरनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे फोरमायनो हायोब्ला मोजां जागौमोन आरो।
औ औ। गामियावथ' नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जोङो माने गोदोनिफ्रायनो। हाग्रा बंग्राखौ जों माब संसार जाग्रा हादा हादानाव थाहैनानै संसार जाग बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जों बेबायदिनो जाबोखानाय नुबोख खानाय जोंनि आबै आबौ समनिफ्राय दायो नोगोराव होननानै बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा होनलांनाय बायदि बिदिनो खौसेथि होननाया गैया आरोना मे रायजोआ मोनसे नङा ओ बैयाव दाबसे बैयाव दाबसे थाहैनानैसो मोनसे रायजो जायो आरो माने इहाय बर'ल' गोजा दङ होननानै बुंनो हाया माने गासै हारिनि मानसि दङ नालाय बेनिखायनो खौसेथिया थाया आरो नों ओ गावबा गाव उवाल होनाय गावबा गाव बाउणडारि बा गावबा गाव गेटनि ओ सिङाव नों मा जाबाय थायो नों बेयो नोंनि गोसो नोङो नांलायलायदोंबाबो बुलाय बो नों मा मोनसे थैथारदोंबो नों नोंनि न'खाव बे खा थिंनिबाबो सोरबा सिला गानाय नङा आरो ना
नोंगौ नोंथाङा सैथि बाथ्रा बुंदों
औ नोगोराव बेबायदि आरो आरो बेबायदि नों नोंथाङा होनलांदों जे नांब्रबगौबा मोना बेबो सैथो जोङो जेबो बुस्थु जोङो मालायनाव बिनानै मोना ओ संख्रियानो जा बा बानलु थाइसेयनो जा बा एसे साफातनो जा जोङो मालाबाबो जोङो बिनानै मोना नों जुदि नों बिनो थांङाब्ला लासिंसिं फोनांजागोन मानोथ एटथ टाउनाव थाफैदों बेफोरदि बुंजागोन आरो बेखिनिखौनो लानो हायाखै दस थाखा बेसा थाखानिखौनो बेफोरबायदि आरो औ ओमफ्रायो गामियाव गामि खनायाव थायोबा आरो खना खनला मैगं थाइगं बा फोराथ' थाखाबाय फ्र फ्रेस मैगं मोनजाबाय नोङो गोग्गो बारहावाजों लोगोसे न'निनो खानो जानो गोसोबानो खाब्रबनानै जानाय खुमब्रा लाव फाथो मैथा बांगाल मैथा गोखै ओमफफ्राय आरो न'निनो फुख्रियाव फिना दोनखानाय ओम नानिफ्राय सारनानै जादो बा न'आवनो फिना दोननाय दाउबाबो, हांसोबाबो, सेसाबाबो जिखुनु नों न'आवनो गोसो बायदि मोनजायो। आरो बान्दोआव ख'नैदो साम'नि- फ्राय गासैखौबो नों मोनजायो। बेहाय आरो नोगोराव बुंनो थाङोबा नों फिसा बुस्थु नोङो गैयाबाबो नों बायनानै जानांगौ, नों औवा मेवायखौनो बायना जानांगौ। जोंथ' औवा मेवाया औवायाथ' जोंनि बर'नि थाखाय जोबोद माने गावबा-गाव, गावबा-गाव न'आव थानाय मोनसे खामोन नालाय औवाया। जों औवाजोंनो न'- बानायो औवाजोंनो सियार, औवाजोंनो बैसां बिदि बानायोमोन ना गोदोथ'। सान्द्रि, दाला, जे- खाइ, खबाय, जोंनाथ' गासै औवा जोंनो। बे औवानि मेवाखौनो औवा गोर- लैखौनो जोङो टाउनाव थाबाथाय बायना जानांगौ जायो, बेबो फिसासा मोनसे औवाया नों ओ फेमिलि बुरजा था- बाथ' नों बोथिसेबो थाङा बे फिसायानो बाजि रां लायो बेबायदि आरो नोगोराव।
औ।
नों मैथाबाबो, बा थास' आइथेंबाबो, थास' बेदरबाबो, थास' बिबारबाबो मुथासे फिसायानो दसत'का ओमफ्राय बे दसत'काया
नों एहम नोंथाङा नोंथाङा बुंनो बुंनो नागिरदों जे टाउनाव जुदि संसार जानाया जोबोद गोब्राब होननानै नोंथाङा बे समाव बुंनो नागिरदो।
ओं ओं नंगौ दा, ओ माने फैसानि जुग जानांगौ टाउनाव थानोबा फैसा- फैसा थानांगौ फैसाजों लोगोसे ओ बेनो आरो। फैसाजों लोगोसेसो संसारखौ जानो हायो आरो टाउनाव आरो फारसेथिं बुंनो थाङोबा टाउनाव बेफोरनि बेलायावथ' गाज्रि जाहैबाय, गोगो बारहावा बा मैगं थाइगं फ्रेस फ्रेस मोनजानाय- नि बेलायाव गोगगो जाहैबाय। ओमफ्राय फरायनायनि बेलायाव माने टाउनाव थायोबा मोजां आरो नोंथां।
नोंथाङा बुंनाय नोंथांनिफ्राय माखासे मेटार मिथिबावगोन दे टाउनाव जुदि संसार जानोबा माबायदि सुबुङा संसार जानो हायो?
औ, माबायदि सुबुङा होननानै बुङोबा जेनेबा नोङो जेबो देखायनो नाङा ओम बेबायदि आरो आं बिदि मा होनो नोंखौ माबा मोनसे सोरबा सुबुङा गाज्रि होनदोंबाबो नोंनि देहायाव नाङाखै बायदि नों थानांगोन गोरा गोसो लानानै बेबायदि सुबुङासो टाउनाव रायजोखौ जानो हायो आरो। मानो होनलाय खब खब होनग्रा सुबुं लोगो मोनो। औ माने बेखौ आं फोरमायजोबनो हायाखै होमबाबो माने मा होननानै फोरमायगोन मिथिला बिदिनो आरो, जिखुनु माने नोङो गो-गोरा गोसोनि जानांगोन आरो।
औ।
ओमफ्राय बेजों लोगोसे हारसिं हार- सिं दावबायनो हानाय जानांगोन, सोरबा माबा मोनसे होनदोंबाबो नों जेबो बेखौ ओ सुलु लायै जानांगोन बेबायदि मानसियासो एसे संसारखौ जानो हागोन बा थाफैनो हागोन बिदि आरो, सोरबा माबा मोनसे बुंदों न' सिङाव गाबबाय थाबाबो नोंखौ रावबो नायफैनाय नङा मा जादों होनना सोंफैग्रा रावबो गैया आरो नोगोराव।
नंगौ।
उम ओमफ्राय फरायनायनि बेलायाव जोबोत मोजां खाथियावनो ओंखारो मोजां मोजां फरायसालि बेफोरनि थाखाय फरायनायनि बेलायाव मोजां होननानै आं बुङो।
औ।
ओं, फारागथिया होमबा बेखिनियानो होनजासिगोन आरो माखासे दंबावोमोनबाबो जों- जोङो सानस'फ्लांनो हायासै। थ' बिदिब्ला औ
नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां। गोजोन्थों बिदिब्ला।
उम गोजोन्थों।